नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां।
औ औ। औ नोंथाङा खोनानो हादोंना आंनि माथोखौ?
ओ खोनादों।
औ खोनादों
औ औ औ खोनाबाय। खोनाबाय औ औ। दा मानि सोमोन्दै सावरायनो सान्दों? जेनेबा
औ ओ नों नोंथां जोङो दा बर' समाजावहाय मा मा? मा जानाय लोंनाय जायो बेनि बागै सावैनोसै नामा नोंथां? औ औ
अ अ अ अ हागोन बेबाबो जागोन दे जानायनाय औ खोनादों खोनादों खोनादों नो
औ औ जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां औ औ
जानाय- लोंनाय औ औ जानाय -लोंनाय जानाय लोंनाय होनोबाथ' जों बयबो मिथिखायो जोंनि समाज बा जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव मेइनलि जोंनि मेन जानाय आदारा ओंखामानो बुंजायोना मेेइनलि जों ओंखाम जायो
अ
आरो बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि माखासेया ओ मा होनो? ए आटा रुटिफोर जायो माखासेया बेबायदिनो सोलायनानै अनेख आइटेम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा ओ ब्रेकफास्ट हिसाबै जों चावमिनफोर जायो सम लानानै
औ औ
औ ओ ब्रेडफोर जायो
औ औ
बेबायदिनो अनेक बिदिनो आइटेम जों जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बे समाजनि गेजेराव ओ न' फोरावबो जोङो बाहायो आरो लोगोसे दखानफोरावबो जों ओ दखानाव थाङोबला दखानावबो जाहैयो बेबायदिनो आरो ओंखामजों लोगोसे जों गोबां रोखोमनि आइटेम नांगौ जायो जोंनो जानायखौ जेनेबा
औ औ
ओंख्रिनि अनगायै ना बेदरबो जोंनो नाङा। ना बेदर औ बिदिनो ओंख्रिखौबो जों सोलायनानै जेनेबा मोनसेल' ओंख्रि जों जानाय जाया आरो सोलाय सोलाय हाय जेनेबा मालाबा आलु ओंख्रि मालाबा खुमब्रा मालाबा ओ जोगोनार माब्लाबा फोरला जिंखा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फसल जों ओ ओंखामजों लोगोसे बेफोर आइटेमखो ओ संनानै जायो आरो
औ औ नंगौ
ओम ओमफ्राय आरो जों बेजों लोगोसे ओ गोबां माबाफोरखौ जों नुयो जोंनि समाजाव जेनेबा ओ ओ ओ ओंखाम जानाय आदाराबो गोबां रोखोमनि थायो जेनेबाला ओ माइब्रा ओंखाम ओ मालाबा रन्जित ओं मालाबा ओ बेबायदिनो जोसा ओंखाम बेबायदि जों सोलाय सोलाय जानायखौ जों नुनो मोनो आरो थारमाने जों मोनसे
औ नंगौ
आइटेम खौनो जाबाय थानो बायो नालाय बेनिखाय जों सोलाय सोलाय जानायखौ नुनो मोनो दा नों थांमोननि ओनसोलाव
औ औ
मेइनलि मा मा आदारखौ बाहायो जानायाव जेनेबा माबा जानायखाय फोरमायनो हागोन नामा
औ थारैनो हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जानायखौ जोङो जायो आरोना नोंथां
ओ ओ
गोबां मुवा बेसादखौ जायो जेरै जोंना बर'निनो नारजि अमा अनलाजों दाव बा जोङो सबायजों साम' बेफोरबायदिखौ जों बांसिनानो जानो हा जायो आरोना नोंथां
नांगौ उम उम
सुबुं हिसाबै जोङो मिथिंगायानो सोरजिनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो जायो आरोना नोंथां मानो होनब्ला जोंना जेरैहाय मिथिं गायानो सोरजिखादों जेरै जों मिथिंगायावनो मोननाय बा जोङो मिथिंगायाव
औ औ औ
गोदो गोदोनिफ्रायनो जोंना बर' सुबुंफोरा मिथिंगा औ बेबायदिनोहाय जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जोंनि बर' सुबुंफोराहाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसादा जोङो मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ फोरखौ जायो आरो नोंथां बेजों लोगोसेनो जोङो जेरै मिथिंगाया सोरजिनाय जेरै थास' बिबार बा जोङो थास' आथिं थास'निनो बेदर थास' बिलाइ बेनि अनगाैबो जोंना दैयाव मानलाग्रा हारि हिसाबै जेरै
औ औ
बेफोरबायदिखौ जोंना दैयाव मानलानाय हारि हिसाबै दायो जोङो बर' सुबुंफोरा बेफोरखौ जायो आरोना नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोंना माखासे जे मुलिफोर दं बेु मुलि लायफांफोरखौबो जों जेरै खिफि बेन्दों बा जोङो बारि सरलिं बिलाइ सना मु नि बिबार बेफोरबायदिखौ जोङो बर' सुबुंफोरा मुलि हिसाबै बाहायनाय जायो बेफोरखौ जोङो जेब्ला गगा मोनगोन अब्लाना जों खांथिंनानैहाय दाउ गोरलैजों जोंना रोसि फुदुंनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेनि अनगा बो जोंना माखासे मुवा बेसादफोर मिथिंगानिफ्राय मोनबावनायखौ जायो जेरैहाय जोंना बैसागु बोथोर बोथोर फैयोब्ला
दिंखिया बे दिंखिया मैगंखौबो जोङो बर' सुबुंफोरा बैसागो बोथोराव जायो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोंनिया ओ बर' सुबुं जेरै जोंना अनलाजों दाउ दोङो अन एवनाय जायो अनलाजों जोङो मुला गुन्द्रु मुला गोरान बेबायदिनो जोङो बेनि अनगायैबो जोंना सबायजों साम' नारजि जेजों अमा बेदर बा जोङो एम्फौ लाथाजों मैगं थाइगंखौ जायोमोन आरो ना बर' सुबुंफोरा बेनि मादाव नायो नोंथांनो नारजिजों अमा बेदरखौ मारैहाय सङो बेनि थाखाय एसे फोरमायनानै होनोसै नामा नोंथां
औ नंगौ नंगौ खोन्थानो हागोन
बेबायदिनोहाय जोंना ओ नारजि जों अमा बेदर बे नारजिजों अमा बेदरखौ जोङो माबोरैहाय सङो होनोब्ला गिबियावनो जोंनो ओ फाथोनि आबाद मावनांगोन आरोना नोंथां बे फाथोनि आबादखौ जोङो माबोरैहाय माव गिबियावनो जोंनो फाथो जोलै नांग्रोगोन आरो नोंथां बे फाथोनि जोलैखौ जोङो बायनानै लायनांगोन बा जोङो सोरनिबा न'खराव दख्लासे हाफोरखौ साफा खालामनानै जाबोरफोरखौहाय बेयावनो जोङो मोसौजों हालेवनांगोन बा जोङो ट्रेक्टर होनानै बे फाथोनि बेगरखौ फोनाय जायो आरोना नोंथां औ बेनि उनावहाय जोङो बे फाथोआ जेब्ला दाना गोरलै गोरलै जागोन अब्लाना जोंना बे फाथोखौबो संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां जायखौ जोङो फाथो गोरलै होनो बे फाथो गोरलैखौबो जायो बेनि उनावहाय जेब्ला बियो ओ बिनि बिलाइफोरा रागोन बा गोमोन गोमोन जागोन अब्लाना जोङो बे बिलाइफोरखौ खानानैहाय सान्दुङाव फोरानना दोननाय जायो आरो होननानै नोंथां बेनि उनावहाय जोङो सानदुङाव फोरानखांनानैहाय बेखौ ओ बेबायदिनो मास मोनसे मोननै बा जोङो गोबाव समहालागै दोननानै जानो हायो बेनि उनावहाय जोङो जि खालि जागोन अब्लाना बै खालि जोङो बे नारजि खौहाय जायो आरोना नोंथां मानो सोमनानै दोननांगौ होनोब्ला जाहाथे बे बिलाइ फोर गोराना रुइनानै गुरै जायो बेनि उनावहाय जोङो बे खौ ओ सारायाव लांनानै बा जोङो थौ लानानै रु गारनाय जाग्रोयो आरोना नोंथां
औ
रुगारखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय मानो रुगारनांगोन होनोब्ला माखासे जोंनि मानसिफोराहाय बा सुबुंफोराहाय ओ बांद्राय गोखाखौ जानो हाया नालाय बेनि थाखाय जोङो रु गारनायखौ जायो रुगारखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ सारायाव जोङो दोलो दोलोनो थाव एसे सेरनानै जोङो दोलो दोलो खालाम ग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ सागं साना दोलो दोलो खालामखांनायनि उनावहाय बेयाव
ओ खारै होनाय जायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना खारै जोंसो नारजि ओंख्रिया जायो नङा होमबा नोंथां
ओ नंगौना नोंथां उम
औ बेबायदिनो नारजि ओंख्रियाव जोङो खारै होगोन खारै होखांनायाव जोङो बेनि उनावहाय दै होनाय जायो आरोना नोंथां दै होना दसे समाय गोदौ खांनो होनायनि उनाव ओ जोङो गुबुन मोनसे साराइ लागोन बे गुबुन मोनसे सारायावहाय जोङो अमा बेदरजों संनोबोब्ला गिबियावनो थाव पियास हाइजें सामब्राम गुफुर बायदिसिना मुवा बेसादखौ होनानै जोङो बे ओ सारायावहाय एवथ्रमना लानानैहाय ओ बे नारजि एवनायाव जोंना होनायसो होसननाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ औ औ खोनादों दे
औ होसोनखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ उनावहाय जेब्लाना बियो ओ से घन्टा बा आधा घन्टा जागोन अब्लाना बे नारजियाहाय मोनो आखायाव लायो मोननो आखायाव लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जानो हायो आरोना नोंथां जोंनि बर' सुबुंफोराहाय नारजिखौ साननै सानथामहाला गै जानायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंना नारजिया साननै सान थामसिम दोननानैबो जाजायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना नारजि खा नालाय बेनि थाखाय जोंना सेवा आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंना नारजि ओंख्रिखौ जानायखौ जोङो बर' सुबुं फोरखौहाय नुयो बेनि अनगायैबो जोंना माखासे बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि दंबावो जेरै ओ सबायजों साम' बे सबायाइजों साम'खौ बे खौबो जोङो माबोरैहाय संनो होनोब्ला गिबियावनो जोंनो साम'नि गोनांथि जागोन बा जोङो सबायाइनि गोनांथि जायो आरोना नोंथां औ बे साम'खौ जोङो मायावहाय मोनगोन होनोब्ला ला जेरैहाय जोंना बिलो बा फख्रिफोर थायो बे फख्रिफोरावहाय जोङो थांनानै खननानै लायनांगोन आरोना नोंथां खननानै लायनानै जोङो बेखौ खौ न'आव दोनफैनांगोन बा जोङो बाजार बा गलाफोरावहाय बायनानै लायनांगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो हरनैबा हरथामनि थाखाय बेनि उनाव
औ औ
जोङो बे सोमना दोननायखौ जोङो फुङावहाय सिखारनानैहाय जों बेनि दाखोन आरो जोङो खिथु बेखौ गाराय जायो गारखांनायनि उनाव बेयाव माखासे गाज्रि थां साम'खौ संनायनि उनावहाय जोङो बेखौ सबायजों संनो नयो गिबियावनो संनाय सबाय एवना लानानैहाय हुख्रेमना लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां होख्रेमना लाखांनायनि उनावहाय जोङो बे सबाय संनो लाहार फाहार खालामो बेनि उनाव साम एवना लानायखौ होनाय जायो होखांनायनि उनाव साम'आव जोङो सबायखौ बे जों दै एरबाय थानाय जायो जाहाथे बे साम'आ सामवाहाय मोजाङै गुरै जायो
औ नंगौ
बेनि थाखाय जोङो एरनानैहाय बे